हेलोव
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
आं दा ओरैनो जिरायगासिनो दङ।
नोंथांजों
नि सोमोन्दै इसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
दै बानाया माबोरै सोमजियो बिनि सोमोन्दै जोङो मिनथिना लानाया मोजां।
औ
आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखा हानायनि थाखाय नो दैमा दैसानि दैया बुंनो हमो नङा होमबा?
औ औ।
जेब्ला बे अखानि बिबाङा बांसिन जायो
अब्ला हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय दैया दैमा दैसाफोरखौ उसिफाव होयो।
औ
अब्लाव उसिफावनाय दैफोरा खाथि खालानि हालामफोरखौ दोबैहोनो हमो।
औ
बेखौनो जोङो दैबाना होननानैबो बुङो।
औ औ
बुहुमनाङै दुंथायनि जाउनाव बरफ गोलैनानै एबा गेदेर बांग्रिं जानायनि जाउनाव दैबाना जानो हागौ।
औ
बेफोर जाबाय आबुङै मिथिंगायारि जाहोनाव जानाय दैबाना।
औ
दैबानानि गोख्रैथिया बांद्राय जायोब्ला मानसि आरो जिउसानि गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
अ अ
मानसिनि न' बां धोन सम्पथि बिफां -लाइफां जिउआरि बायदिया दैयाव बोहैखारलाङो।
औ
मानसिया न' गैयै जायो धोन सम्पतिनि गोबां खहा जायो।
औ
दैबाना समनि जाब्रथायाव गोग्लैनाय मानसि जिवारि आरो दाउसिन दाउला फोराबो थैयो।
औ
दैबाना जाखांनायनि उनाव आबहावा गेब्रेंनाय जानानै मानसिफोरनियाव गोबां बेमार आजार बो जायो जेरै कलेरा थै खिनाय टाइफयड आरि बेमारा मानसिया गोग्लैनो गोनां जायो।
औ
आरजाथाव राहा लायाब्ला बेफोर बेरामफोरा महामारिनिबो महर लायो
औ
आरो माब्लाबा समाव जों दैबानानिफ्रायबो गोबां आलाय सिलाय जानो गोनां जायो।
औ औ नं
जेरै न' बांफोरखौ बुखारलांजानानै दैबानानि ओनसोलाव गोग्लैनाय मानसिफोरा गोबां सात जाल्लायाव गोग्लैयो।
औ
आरो बिसोरो खिबिरावबो थानो गोनां जायो
औ
आरो दैबानानिफ्राय जों खायसे आबादारि आबादफोरखौबो जोङो मोजां जानायखौबो नुनो मोनो।
औ
दैबानाजों फैनाय हासारफोरा जोंनि आबाद फोथाराव थालांनानै गोबां माइ आबादफोराबो मोजां जानायखौबो नुनो मोनो
औ
थेवब्लाबो दैबानाजों जों गोबां समाव गोबां सात जाल्लायाव भुगिनांगौ जायो। दै बानाया गोबां गाज्रि मोनामनाय जाबोर जथरफोरखौ बुखारना लाबोनानै एम्फौ एनला बुखारना लाबोनानै दंग' दंला बुं फब होनानै गाज्रि मोनामनानै गोबां मानसिनियावनो बेमार आजार जायो
बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
दा दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलायदो
दा दैबाना बुङोब्ला दैबानाया मिथिंगायारि खैफोद होनब्लाबो माब्लाबा बियो सुबुं सोरजिनायबो जानो हागौ
औ
दा बिब्दिनो दैबाना दै बानायाव दैमानि बान्दोआ बायनानै सोमजिनाय बुङोब्ला जेरै दैमानि दैखौ होबथानानै दैमानि बिखायाव बान्दो बानायनाय बो जायो
औ
बे बान्दोनि गेजेरजों दै मोब्लिब दिहुननाय दै जगायनायनि राहा
औ
गोजान ओनसोलाव दै हरनाय आरि
औ
बिथांखि मावफुंनायफोरा फोरखौ बिथांखि मावफुंनाय जायो
औ औ
बिदिनो माब्लाबा जाब्रबथायनि थाखाय दैमानि बान्दोआ बायफ्लेनानै खाथि खाला हालामफोरावबो गिथाव बाथाव दैबाना सोमजिहोनो हायो
औ
जेरै आरो दै बानायाव जेरै माथावरि बायना बायनानै जानाय दैबाना होनोब्ला बेयाव दैबानानिफ्राय रैखाथि मोननो दैमानि रुगुंफोराव माथाव
औ
बे माथावरिया बायनानै खाथि खालानि हालामाव दैबानाबो सोमजिहोयो
औ
जायनि जाहोनाव न'खर जिब जुनार आरो सुबुंफोरनि आबाद मावनाय हा बायदिफोरा गोबां खहा जायो
औ औ
आरो नोगोर सोहोराव गोबाङै अखा हायोब्लानो अखानि दैया दाखोर दालाफोरखौ बोहैखारलांनानै नाला ह गल' ज' खालामहैयो
औ औ
जाउनाव नाला हाखरनिफ्राय अखानि दैया ओंखारलांनो हायियाव दैबाना सोमजियो
औ औ
आरो बिदिनो हाखर बिलो आरि फबनानै मानसिया थानो लानायनि जाउनावबो बिदिनो अखानि दैया जमा जानानै थानो थाखाय दैब' बारिनि आंखालबो जायो
औ औ
बेनि जाउनाव दान्दिसे बुरजा अखा हायोब्लानो
औ
न' बां लामा सामा
औ
गासैबो लोमस्रां लोमस्रावजोबो आरो
औ औ
आरो बिदिनो हाजोनि बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय हाजोनि हाया अखाजों लोगोसे ओंखारबोनानै फैलाव हायेननि नोगोर सोहोरनि नाला हाखर आरिखौ आरिफोरखौ खबो
औ औ
जाउनाव दै ओंखारलांनो हायियाव बानायनाय दैबानाफ्रा सोमजियो
औ
बिदिनो सम्पद दैबाना होबथानो थाखायबो सरकारा दै सम्पद बिफान दङ आरो
औ औ
बे बिफाना दैबाना होबथानो थाखाय गुबुन गुबुन मावफारिखौ आखाइयाव लायो
औ औ
बेनिनो माखासे माखासेया जाबाय दैमायाव बान्दो होनाय माथावरि खोनाय उफेरा दै ओंखारलांनो ओंखारलांहोनो नाला जाम्फै आरि जावनाय हा खुरखानाय होबथानायनि राहा बेफोरबायदि बायदि आरो
औ दा दिनैनि
औ
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ औ